हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोना। हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनदोना?
औ खोनादों नों
हेल' नोंथां खोनादो ना? अ नोंथां खोनाबाय दासो आं खोनाबाय। औ खोनादों नोंथां औ। नोंथाङा दा मा खालामदों।
आङो दंथ'यो।
हेल' नोंथां औ औ माने नों आंनो दसे टाइम होनो हागोन ना नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
हेल' औ नोंथां बिदिब्ला जों मोनसे आयदा साव नोंथाङा नोंथांनिफ्राय जि हायो बेखौ फोरमायनानै होदो आरो। आंनिफ्राय आं जा हायो बेखौ फोरमायना होनोसै नोंथां औ। बे आयदियानो जाहैबाय माने जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि बागै सावरायनि आरो।
औ औ औ औ जा सानदो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा औ खोनादों नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायग्रोना होदो आं जा मिथिगौ बुंगोन। नोंथाङाबो जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायब्लानो जाबाय औ दे अब्ला नोंथां जागायदो।
दे ओमबा नोंथां। सं जोंनि बर' फोरनि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जों बिदिनो अनला ओंख्रि नोंथाङाथ' मिथि फाय अनला ओंख्रिखौ बिदिनो नोंथाङाबो जाफेरबायना बे अनला ओंख्रिखौ? बर'फोरनि औ जोंनि अनला ओंख्रिखौ जों बर'फ्रा माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जों माने फार्स्टावनोहाय जोङो बिदि
औ औ नंगौ माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो औ
औ सोमनानै दोनो सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो माइरङा रुयो औ माइ रुबाथाय जों बेखौ मान एसे फोरानस्रो बा मोजां जायो आरो माने देनायाव एसे मोजांसिन जायो आरो औ औ औ दैखौहाय रानस्रो होननानै जों देबा मोजांसिन जायो आरो औ बिदिनो जोङो आगोलनि दिनावथ' जों दिंखियावसो बांसिन देयोमोन औ औ नि बर'फोरनि उवाल दाथ' उवालबो दे दानियााथ' बिदिनो मेसिन ओंखारबायनाा बिदि दै देग्रा बेयाव बांसिन
आवदायनाय उवालाव देनायखौ जों गोबां नुनो थांलिया
औ औ खमायलांबाय आरो जों गोदोथ' बिदिनो सोलियोमोन जोङो औ बिनिफ्राय बिदिनो बियाव देनानै लाबाय जोङो ओमफ्राय देखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो माने अनला आरो दाउ दाउजों सङोबाथ' बिराद गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां अनला ओंख्रिया औ औ औ बि औ
अनखौ गुन्दै खालामना लानानै बेखौ माने दोननानै बिदिनो दाउखौ एवफ्रामग्रोना लानांगौना गिबियावनो
औ औ औ दाउखौहाय एवफ्रामग्रा जानांगौ आरो दाउखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव आ जों बिदिनो एसे मोनजासिम आरो एसे मोनजासिम जों मोजाङैनो एवनानै लाबाय आरो बेयावहाय अनला सोंनायावहाय जाखिनि नांगौ बेसाद जेनेबा बिदिनो बानलु बा बिदिनो बायदिसिना मस्ला मस्लिबो होयोना औ औ बेफोरखौहाय जोङो होनानै लाबाय आरो औ औ जगार खालामनानै जों बिदिनो होबाय होनानै बिदिनो बेनिफ्राय दै होबाय दै होखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो जेरै खारै नङाबाथ' जों अनला खारै माब्लाबाबो ओंख्रि जाया नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै जों खारैखौ जों बिदिनो जोंनि बे लकेल बा बिदिनो गामि गामि मोनो थालिर फस्लानिफ्राय मोनो आरो
थालिरनिफ्राय जोङो आथिया थालिरनिफ्राय बांसिन खालाम
औ औ औ औ औ माने औ थालिर दंफांनिफ्राय बिदिनो थालिरखौहाय बिदिनो औ गिबियाव दानफैनानैहाय बिदिनो जिरो जिरनो हाय सानदुङाव बिदिनो सप्तासे सब माने सानदुंङा जुदि मो जांहै दुङोब्ला जों बिदिनो सानथाम सानब्रैयावनो मोजां औ औ औ बेनिफ्राय बेखौ सावगो सावखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो माने दैजोंहाय मोजां मिक्स खालामनानै लायो आरो
औ बेखौ माने दैजों गलायनानै बेवहाय माने सि बा बिदै ओंखारहोनानै बेखौनो मोन
औ बिदि ओंखारहोयो औ औ औ औ
नोंथां
औ औ बिदिनो जों बानायो बिनिफ्राय जों बिदिनो अनला खारैखौहाय औ बाव संनाय जायो आरो
आरो बे मिथिंगाथ' जों बर'फोरा गोबांं ओंख्रि बावो
औ औ औ औ बिनि अनगायैबो जों बिदि सबायजों दाउ बा बिदि बिदिनो सबायजों साम' बेफोरबायदि आरो माने औ साम'खौ जों अबाव मोनो होननानै बुंनो थाङोब्ला जों माने साम'आबो बुहुत जातनि साम' दं। ङो जेरै जोङो बांसिन जों माखौ जायो होनोबा जों बिदिनो औ। अ साम' गोलाव साम' गुसुं जों बांसिन दैमानि साम'खौ जानानै मोजां मोनसि जों बर'फ्रा जेरै साम' गुसुंखौथ' अबाव मोनोमोन औ औ आरो साम' गुसुंखौ अबाव मोनो नोंथाङा मिथियो ना?
औ बिदिनो साम' गुसुंखौबो जों फुख्रिफोरावनो मोनलाबायो औ।
औ औ फुख्रियाव मानि बांसिन फुख्रियाव थायो आरोना बे साम' गुसुं आहाय। बिदिनो औ। बिदिनो साम'खौहाय जोङो लायबा लायनानै बिदिनो ओ सोमनानै दोनो जाहाथे बे साम' साम' सिङाव थानाय मैलाफोरा जाहाथे मोजाङै खारथो होननानै जोङो बिदिनो सानसे गाहाम औ।
से गाहामासिमहालागै माने खोबनानै सोमनानै दोननाय जायो।
दोनो आरो जाहाथे बिसिनि बिजानु बा बिदिनो लेथ्राफोरा बाहेर जानानै थायोबा बिसोरनि फिसाफोराहाय औ औ औ गाज्रिफोरा ओंखारथो होननानै
माने सोमना दोन्नाय जायो आरो।
सोमना दोनो औ आरो बिनि उनावहाय जों बिदिनो
औ।
औ औ।
याबोथ'
औ औ औ।
गुदुं खालामग्रोना लानांगौ बेनि उनाव माने बरिं उवालाव बिदिनो देयो।
औ औ औ औ औ।
एसे माबा खालामना लानानै जोङो मोजाङै सुनायखौबो सबायाबोथ' खारै नांखागौ ना जोङो सबाइखौबो संनो
मोजाङै औ। बिदि खालामनानै लायो आरो जों बिदिनो बिनिफ्राय बिदिनो औ। साम'फोरनि जे साम'आवदि जिरि जिरि दाखोन थायो। साम'वावहाय जों औ बेखौहाय जोङो बोखारो आरो जेनेबा आखायजों थ' हाया मानो होनोबा जों बिदिनो औ। फिन नङाबा बिजि औ बेजोंहाय जोङो औ। बोखारनाय जायो आरो औ। बिदिनो बेनिफ्राय आरो बोखार